नोंथाङा फ्रिआव दङोना।
औ नोंथां दङो।
अ बिदिब्ला जोंनि टपिकआ।
ओ आङो। उम बाथोननि सायाव राय्लायगोन आरोना नोंथां।
ओ ओ होमबा नोंथाङा मा बाथोनखौ साबसिन मोजां मोनो।
आङो नाफारामखौ नोंथां। दायो आङो नाफामनि बागै नोंथांनो एसे आं। आं रोंगौथिखौ खिन्थाना होनोसै नोंथांनो।
जागोन दे।
उम नाफामखौ बोरै बानायो बेखौ खिन्थाग्रोनोसै नोंथां।
उम मा होनो नाफामखौ जोङो। ओ नाखौ बिलो एबा।
दैमाफोराव गुरनानै लायो आरो ओमफ्रायो हाथायफोरावबो बायनानै लाबोयो ओमफाय ओमफ्रायो फोराननानै लायो सानदुंङावबो सान् ओमफायो अरावबो अरावबो।
ओमफाय बिनो उनाव
अरावबो हाङो आरो रानाबाथाय ओमफफ्राय गेस्रेम खालामथारनानै जोङो उवालाव
देनानै लायो गेब्ले जासे ओमफाय बिनि उनावहाय दुदालि गांखंखौ खा। खानानै खास'नानै आरो सुस्र'नानै नाजों देग्लिनानै जोङो औवानि हासुङाव सोनानै लायो आरोना ओमफायो बिदिनो साननै सानथाम। गोबावजों साननै सानथाम दोननानै बिनिफ्राय। जासिगोन आरो ओमफाय नोंथाङा मा बाथोनखौ मोजां मोनो।
आं बांसिन। गंगार दुन्दियाजों देनाय बाथोनखौ मोजां मोनो ओ बेनि बागै। जाबाय। गंगार दुदिया जाबाय माने मोदोमनाय बेसाद नालाय बे ना बाथोन ना बाथोन ओमफाय गांजेमा बाथोन बानलु बाथोनफोराव होनानै संनो हायो आरो देनो हायो। बानलु संख्रि होनानै ओमफ्राय बिनि बागैनो नोंथांनो आंबो एसे फोरमायनो सानदों। खोनायाखै औ। माने जोङो दुन्दिया बाथोनखौ जानोबा बानलु बाथोन फासाव गिबियाव गंगार दुब्लिया बाथोनखौ संनोबा माबानो देनोबा गिबियाव नाफोरजों देबा गोथावसिन जायो आरो नाखौहाय गिबियाव दैमानिफाय लायबाय दैमानिफाय लायखांनानै नाखौ सुबाय सायबाय सायखांनानै फोरानो गोथांबाबो जायो आरो गोथां खौहाय एवबाय एवनानैहाय म सामब्राम गोजा बानलु सामब्राम एवबाय आरो ओमफ्राय एवखांनानै बेनि उनाव बोखांबाय बोखांनानै थबसियाव देनायजाबाय आरोना नोंथाङ नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
उम ओमफ्राय नोंथां।
गंगार दुन्दिया बाथोनाव बाथोन गंगार दुन्दियाखौ मा मा बाथोनाव होननानै जानो मोजां मोनो नोंथाङा?
होनानै मोजां मोनो नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा बाथोनफोरखौ बिनि अनगायै मा मा आरोबाव मा मा बाथोनखौ गोथावसिन मोनो नोंथां?
गंगार दुनदिनि अनगायै नाफाम बाथोन ओमफाय नागोरान बाथोन नाथुर बाथोन मैथा बिदिखौ मोजां मोनो आरो बाथोन सबखौबो मोजां मोनो। ओमफाय नोंथाङालाय? नाफाम
आंबो मोजां मोनो आलुखौ ओमफाय फान्थावखौ ओमफायो ओमफाय आलुखौ आलु आंनि बाथोनखौ आं बोरै बानायनानै जायो बेखौ फोरमायना होनसै नोंथांनो एसे
औ
आं आलुखौ फासआव सुनानै लेमनानै लाग्रोबाय बिनि उनाव अराव साराय जानानै दै होनानै
रुनानै लानानै ओमफायो बानलुखौ हांनानै एबा मेनानै लाबाय। बेनि उनाव थफियाव देबाय ओमफायो आलुखौ जेब्ला मोनो अब्ला गामला एबा टिफिनाव लानानै सिफ्लेबाय आरो नोंथां ओमफाय पियास एसे बानलु देनायखौ एसे होनानै लगायनानै थावगोथां संख्रि बानलु होनानै जायो आरो नोंथां ओमफ्रायाय नोंथाङा फान्थाव बाथोन फोरखौ बोरै जायो बानायनानै एसे फोरमायना होदो आंबो
आ फान्थाव बाथोनखौ फान्थाव बाथोनखौ बे फान्थाव बाथोना बेखौहाय गिबियाव लाबोनानै अरखिआव मेनाय जायो आरो मेनाय नङाबा हांनाय जायो ओमफ्राय बांसिन मेनाय जायो आरो मेसिगोन मेनानै बिनि बेगुर थायो ना बेखौ गारसिगोन गारनानै सिंनि बे मोदोम बाहागोखौल' जोंङो थेथाखौ गारनानै मोथांफाहागोखौल' सिफ्लेनाय जायो आरो ओमफ्राय सिफ्लेखांनानै बानलुखौ सावफायो बानलु सावफायो बानलु साव फानानै सामब्राम गुफुर होफासिगोन देसिगोन देनानै लगायसिगोन ज' ज लगायखांनानै आमफाय उनावहाय बे फियासफोरखौ सामब्राम गोजाफोरखौहाय हानानै होसि गोन आरो ओमफ्राय बांसिन खायसे खायसे फान्थाव फान्थाव बाथोनखौ रुनानैबो सिफ्लेनाय जायो। ओमफ्राय जोंनिया बांसिन नेेनानै बाथोन जानाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां ओम आरो नोंथाङा बहल बाथोन मोनजाफेरबायना?
मोनजा फेरबाय आं। नोंथाङालाय?
औ आंबो जाबाय दायो आं जानाय आं माबायदि बानायनानै जायो बेखौ एसे फोरमायना होनि नोंथांनो
औ
ओम आंङो बहलखौ फार्स्टआव अराव हांनानै लाग्रोयो नोंथां ओमफ्रायो बानलुखौ सा सावो सावनानै देनानै सामब्राम गुफुर संख्रि होनानै दुन्दिया होनानै देनानै लायो ओमफफ्राय बेनिफ्राय बहला जेब्ला मोनो अब्ला आं जिन्नानै टिफिनाव लगायनानै लायो आरो नोंथां
आरो नोंथाङा मा मा बाथोनफोरखौ मोजां मोनबावो?
आरो बुङोबा खुन्थाइ गोखा बाथोनखौ मोजां मोनो आङो बिनि बागै आं मोननो थांनो फोरमायनो बे होनोसै नोंथाङा खोनासङोबा
औ नोंथां
खुन्थाइ गोखाया माने खुन्थाइआ मोनथाम मोनब्रै रोखोमनि दं आरो फिसा बो दं गिदिरबो दं ओमफफ्राय बांसिन जोङो गिदिरखौ जायो खुन्थाइ नारा होनो जायखौ बर'आ बेखौ बे बे खुन्थाइ नाराखौहाय बिफांनिफ्राय खाना लाबोनानै फिसा फिसा हाखावो आरो हाखावनानै एवसिगोन थाव एसे होनानै एवसिगोन सामब्राम गोजा होफासिगोन बानलुखौबो एवनायाव होफाजोबफासिगोन सिगोन आरो खोनानायाव एसे गोबाव सिगोन सुखांनानै थबसियावहाय देनाय जासिगोन आरो ओमफ्राय बिदिनो ओंखाम गुदुं गुदुं फुन ओंखाम गुदुं जानो खहाबनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ ओमफ्राय नोंथाङा कुन्टेनारा बाथोन जाखांबाय ना?
औ जाखांबाय नोंथां।
ओमफ्राय नोंथाङा जानानै माबायदि मोनो बेखौहाय?
ओम गोथाव मोनो नोंथां।
उम। नों बानायनानै जाखांबाय ना सोरबा बानायनानै होफेद होदोंमोन बेखौलाय?
आं बानायनानै जाखांबाय नोंथां। ओम आं बानायनानै जानायखौ एसे फोरमायना होनि होमबा नोंथांनो।
औ।
आङो फार्स्टआव बिफांनिफ्राय खाना लाबोनानै ओम बिफांनिफ्राय खाना लाबोनानै सारायाव सुनानै एवनानै लाग्रोयो। ओमफाय एसे एवनानै लाग्रोयो बिनि उनाव थावखौ होयो। ओमफाय बेनि उनाव। बेनि उनावहाय सामब्राम बानलु होननानै ज' एवफानानै लायो नोंथां। ओमफाय थपफियाव आं देनानै सामब्राम गुफुर आरि होनानै जायो नोंथां।
ओ
गोथावबो मोनो नोंथां आङो जोबोदनो। उम
ओमफाय नोंथाङा मबाफोर सोंबावनांगौ दं नामा?
ओम बिदिबा नोंथां आंनो दसे सम टाइम होननायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ आंनिसिमबो नोंनिसिमहाय गोजोननाय थाबाय नोंथां। होमब्ला जोंनि रायज्लायनाया एसेयावनो दोनथनाय जासिगोन नोंथां।
औ नोंथां।
औ।